फुं बिदां
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय खौ जासिहरनाय थाबाय
औ
माबोरै दं नोंथाङा?
मोजाङानो नोंथाङा माबोरै दं?
औ आंबो मोजाङैनो दङ
दे बिदिब्ला जों सा ख'ना लानाय आयदानि सायाव एसे सावरायनोसै नामा
औ नंगौ जोङो बिदिब्ला जोंनि बर'नि दोरोङारि मोसानाय मुसुरनाय सायाव सावरायनोसै नामा
औ जागोन जागोन नोंथां
औ नंगौ जोङो बर'नि दोरोङारि मोसानाय मुसुरनाय होनना बुंङोबा जोंना गोबां दङ नङा होमबा
नंगौ नंगौ
औ थिग बेबायदिनो जेरै बागुरुमबा मोसानाय आरो खेराइ मोसानाय दौदिनि मोसानाय थिग बेफोरबायदि मोसानायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा
ओ नंगौ नोंथां
औ बावैसो सिगाङाव जोङो बागुरुम्बा मोसानाय बेजों जोङो गोबां माने बाख्नाय जानाय मोनदों मुलुगनाङैनो मुलुग दरबाराव स नो हानाय जानो हा मोनदों जोंनि बागुरुम्बा मोसानाया आरोबाव नोंथाङा मा मा मोसानायफोरनि सायाव मोनथिनो मोनबावो
दाउस्रि देलाय मोसानाय
औ नंगौ
आरो आरोबाव उम मोसानायनि सायावथ' दा नोंथाङा जेरै बुंनानै थांबाय जे खेराइ मोसानाय बा ओ बागुरुमबा मोसानाय बेनिफ्राय
दोरोङारि आरोबाव मा मोसानाय दंबावो
औ जोङो गोबां गोबां दङ थिग बे खिनियावनो जोङो बे दसे सिगाङाव मुंख'नाय मोसानायफोरनि बागैनो सावरायनोसै नामा?
जागोन नोंथां
औ बे बागुरुम्बा मोसानायाव जोङो गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनि बेयाव जोङो बागुरुमबा मोसानायाव माबायदि गाननाय जोमनाय गाननानै मोसायो होनना बुङोब्ला बायदि रंनि जेरै हिन्जावसाफोरा गोमो गाबनि दख'ना गो्जा गाबनि ब्लाउस आरोबाव आर'नाइ जान्जियाव खायमा खानानै आरो थिग बेबायदिनो फास्रा गोजजा लानानै जोङो मोसानायखौ नुनो मोनो। नङा होमबा औ नोंगौ नों औ बिदिब्ला नों नोंथाङा हौवासाफोरनि गाननायनि सायाव एसे फोरमायना होलाय
बागुरुमबा मोसा नायाव हौवासाफोराबो बाहागो ला योदा नोंथां
औ नंगौ जेरै ओ मोसानायाव नङाब्लाबो दामनाय देनायाव गान्नाय जोमनायखौ होनना बुंदों औ
आ गामसा गानो आरो आ दा दासान्दै थ जोंनि बर' फोरनि गेजेराव गोबां गोदान गोदान ओ जोमग्रा ओंखारदों आर'नाइनि जोमग्रा दायो बेफोरखौबो बेफोरखौबो बाहायनाय जायो। ओ बेनि अनगायैबो ओ जेब्ला बे जोंनि बर' बा गुरुमबा मोसा नाय जादोंमोन साननैसो सिगाङाव बे बेयाव बेयाव एसे गोमो हाफ कालारनि गाबनि
गस्ला बाहायो आरो
औ नंगौ औ नंगौ बेयाव जोङो गासै जेबो आर'नाइ आगरखौनो नुनो मोनदों गामसायावनो जा जोंनि गस्लायावनो जा जा थिग आर'नाइ आगरखौनो जों नुनो मोनदों । आरो गाननाय जोमनायनि अनगायैबो जों बायदिसिना दामनाय देनाय आगजुफोर दङना जोंना?
औ
बे आगजुफोरखौ नोंथाङा फोरमायना हो एसे आगजुफोरखौ दामग्रा देग्रा ।
ओ जोंनि बर' हारिया ओ बैसागोआनो जा बा गुबुन गुबुन ओ फोरबोफोरानो जा जोङो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ दामग्रा देग्रा बाहायो । बेबायदियैनो जों बागुरुमबा मोसानायावबो बागुरुम्बा मोसानायावबो जोंओ बेफोर दामग्रा दोमग्राफोरखौ बाहायो जेरै खाम सिफुं जथा ओ सेर जा
औ
थिं थिं नै बेेफोरबायदि ओ दामग्रा दुग्रा फोरखौ जों बाहायनाय जायो । आरो बेफोर दामग्रा दामग्रा देग्राफोरा ओ दायो ओ जि आइ टेकबो मोनदों । मुलुगनाङैनो मोन जादों जे बेयो बर' हारिनि ओ सिगांनि फ्रायनो ओ ओ दामबो जानाय मोनसे ओ मोनसे सिनायथि अनलि बर' हारिनि थाखाय सिनायथि आरो गुबुन हारिया ओ फा गुबुन ओ मुलुगाव गुबुन ओ हारिनि मानसिफ्रा राव बेफोरबायदि दामग्रा जोमग्रा बाहाया।
औ नंगौ जोङो थिग बेबायदिनो जोंनि बे दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौ बां सिनखौनो जोङो गावनि आखायजोंनो बानायनानै लानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा?
नंगौ नंगौ
औ थिग बेबायदिनो खाम बे ओ सिफुं आरो लोगोसेनो जोंना थरखा बेफोर खौ जोङो गावनि आखाइजोंनो औवानि फ्राय बानायनानै दिहुननाय जायो।
नोंगौ
औ नोंगौ थिग बेबायदिनो जोंना बायदिसिना गोबां खेराइ मोसानाय बा दौदिनि मोसानाय बा दाहाल थुंग्रि सिबनानै मोसानाय थिग बेफोरावनो बेफोर मोसानायाव बे बायदिस सिना गोबां मुवाखौ नांगौ जायो।
नोंथाङा एसे देवदिनि मोसानायनि सायाव बुंफोरनो हागोन नामा?
औ देवदिनिखौ ओ आंबोथ' एसे मोजाङै बारा मोनथिया थेवब्लाबो जोङो बेखौ जोंनि ओ फुजा होनाय समाव मोसायो होननानै खोनानो मोनदों। ओ दानि मुगायावथ' जोङो बेफोरबायदि मोसानायखौ बांद्राय नुनो मोनलिया थेवब्लाबो जोङो गोदो गोदायनि आबै आबौमोननि समाव दंमोन होननानै खोनानो मोनदों।
नोंगौ नोंगौ।
औ नोंगौ दानि मुगायाव गोदान मुगानि बायदिसिना बक्स डि जे आरि दामनानै जोङो मोसानायखौ बांसिन नुनो मोनदों। नोंथांमोननि ओनसोलाव थिग बेबायदिनो माबे मोनसेखौ ओ दानि मुगायाव बांसिन नुनो मोनो?
जोंनि ओ फारसेथिंबो ओ दायो नुनो मोनो बैसागोआनो जा गुबुन फोरबोफोरानो जा बे ओ बक्स बा नोंथाङा दा बुंनाय मेथाइ दामनानै मोसानाय नै बेफोरबायदिखौ बांसि सिन नुनो मोनो। जाय बुं थाङोब्ला दु खुनांथाव जोङो ओ जोंनि हारिनि जा ओ दामजु एबा ओ दामग्रा देग्रा बेफोरजों बेफोरखौ लानानै जोङो मेथाइ सोरजिनानै जों आ सिगाङाव बर' ओ बर'नि बे बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ'फोर बयबो रंजायोमोन।
औ नोंगौ।
दायो समजों लोगोसे ओ बेफोर बायदि ओ आयदाफोर आयदा खायदाफोर बा हुदाफोरा गोमालांदों जाय जोबोद ओ गाज्रि बर' हारिनि कालसारनि थाखाय। बा आरिमुनि थाखाय मानो होमबानो जुदिसो ओ बे उथिबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा बे दामग्रा दामजुफोरखौ दामनो रोङा बा बर'नि बे मेथाइफोरखौ सोरजिनो रोङा अब्ला बे बर' हारिनि हारिमुवा गोमालांगोन सानखिनियाव
औ थिग बेबायदिनो ओ गोदो गोदायनि बायदि बायदिनो जोंनि दानि मुगानि सेंग्रा सिख्लाफोराबो ज' ज'यै ओंखारनानै जोंनि आगोलनि दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौ बुथुमनानै जोङो सोलोंनानै लायोब्ला ज' ज'नो जोबोरैनो मोजां जागोन जोंनि हारिमुनि थाखायनो
नंगौ नोंथां
औ नंगौ थिग बेफोरबायदि ओ समखौ ओ फैजानो लुबैयो। जोंनि ओ बे मोसानाय मुसुरनाय बे आयदाखौ लाफानानै जोंनि मोनसे बर' हारिमुआव गोबां बिहोमा दङ। इयुनावबो थिग बे फोरबायदिनो बिहोमा होलांबाय थानो हाथों
नंगौ नोंथां
औ नों थांजों सावरायनानै औ
औ नोंथां
बुंलाय
जों ओ नोंथाङा दा बुंबाय दा सिगाङाव खेराइ मोसानायाव ओ जा देउरिनि ओ दा खेराइ बावनायाव जा देउ दिनि मोसानाय जायोमोन बेफोरनि सायाव जों दा बुं बुंनो थाङोब्ला जों दा यां जेनेरेसना दा गोदान उथिबोनाय जेनेरेसन बा सेंग्रा सिख्लाफ्रा जेबो खुनु बारा मोनथियै मोनथिला बुङो
औ नंगौ
बेफोर जोबोद दुखुनांथाव
औ जोङो थिग बेबायदिनो बुरखांनानै नायफिनोब्ला बा नाजायोब्ला जोङो गोदोनि बायदिनो लाबोफिननो हागोन
औ नोंथां जोंनि रायज्लायनाय समावब जोब्बाय नामा नोंथां
जागोन नोंथां नोंथांजों सावरायनानै जोबोरैनो गोजोननाय मोन्दों
आंबो नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोन
औ बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथ थनिसै
औ जागोन नोंथां गोजोन्थों